नोंथां खोनादों औ खोनादों दे मा खालामागासिनो नोंथाङा दायो
आं एसे बायजोआव जिरायद र' नोंथां
ए एसे बायजोआव नै आंबो जिरायनानै दं न'आवनो दं रुमावहा न'नि खथायाव न'नि खथायावहाय जे आंनि खथा थायाव जिरना दं आरो नोंथाङा ओ न'निफ्राय बाहेरायाव नामा बायजोआव
औ बायजोआव नोंथां
औ लामायाव बेरायगासिनो
औ
ओरैनो नोंथांमोननि गामियावथ' लामाफ्रा मोजांथार खोमा
ओ मोजांथारबो होनजाद्राया एसे एनै माने गाज्रि बो दोङो एसे एनै मोजांबो
नोंगौ दे बिदिबा जों दायो आलदा बिथिङाव एसे सावरायलायनोसै नामा जेरै बर' जोंनि जोंनि आंगो बर' हारिनि जिथु हारिमुनि ओ दामग्रा देग्रा आइजें आइलाफोरनि सोमोन्दै
औ
दायो जों ओ जोंनि आंगो बर' हारिमुनि मोननैसो आइजें दामग्रा आइजें फ्रा जेरै खाम सिफुं जथा सेर जा तरथिं गंगोना थरखा बेफोरबायदियानो आरोना जोंनि गुबै ओ मैखोम दामग्रा आगजुफ्रा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जेरै ओ खाम खामखौ मारै बानायनाय जायो बबेनिफ्राय बानायो बा खाम औ एसे स फोरमायनो हागोन नामा खाम माब्रै बानायो
आ खामखौ मारै बानायो?
नोंगौ
दा आं बिनि बागै एसेबां मिथियाबाबो अनलाइन माने ससियेल मिडिया एबा मबाइलाव एसे नुनो मोनदोंमोन
नंगौ
दंफां मोनसे बे गिदिरखौ सफ्लंनाय जायो बायदिसिना जनथ्र'नि हेफाजाबै सफ्लंनायनि गेजेराव गिदिर गुदुं खालामनानै सफ्लं खांनायनि उनाव बेखौ एसे फोराननाय जायो नामाथाय आंबो इमान मिथिया
नंगौ नंगौ फोराननाय जायो
बिनि उनाव रं फोननाय जायो एसे रं फाननायनि उनाव जा बिगुर जिब-जुनारनि बिगुर दा मा बिगुरबा हायो आं एसेबां गियान गैया बिनि माटिक
बांसिन बांसिनथ' बोरमानि बिगुरखौनो बाहायो बोरमा औ बोरमानि नङाबा मैसोनि बिगुर बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो
औ दा बोरमा बिगुरखौ जेनेबा बा जि दंफांनि जि गुदुं दाननाय बियो आबुं जायोब्ला बेखौ जिं जिङाव माने साइद साइदयाव बाहागो खालामनानै दिरुंजों खाब खोना दोननाय जायो आरो माने आं इसेबां मिथिया नालाय बेनिखाय बेखिनाखौनो बुंबाय आरो आं जा मिथिगौ
गिबियाव बिफा दंफां गिदिर दंफां जानांगोन एसे एसे गिदिर जानांगौ दं दंफांखौ दाननानै बेखौ दंफांनि गुदुं जिथुुबा थायो गाहायावहा दंफाङाव बे खौ सुफ्लुंनानै बेखौ फोरानना एसे रेजें खालामो गोलोद गिलिरनिफ्राय गिबियावथ बिसोरो गोथां थाइम गोथां समावथ गिलिर जायो नालाय दंफाङा बेखायनो दंफांखौ दानखनानै गुदुं बानायनानै बेखौ फोरानोनो गोबाव सम फोरानो जेसां रान रानलांनानै बिनि गिलिरआो खमायलाङो आरो उनाव खमायलाङै उनावहायसो बेखौ रं फोनो नोंथाङा जेरै फोरमायदोंमोन द सिगाङाव बेबायदि रं फोननानै बेहाय जिब जुनादनि बिगुर लागायना दोनानै बा खानानै खासथाबना ओरै बिखौ आरो बेवहाय आ गोसोम रंनि आ एसे माबा लागायनाय जायो आरो
आ जोंनि बर'फोरा खिखोनो होनो बिखो
औ औ बेखौनो बुंङो नोंथाङा फोरमायनायानो नंगौ बेबायदि बेखौ बानायनानै उनावहाय खास गोरा खानानै बेखौ थाल जिथुबा ताल होनना बुङो ना थाल थाल थालावहा मिलायो आरो खाना बोनानै दुरुंखौ बोयै बोयै थालखौ मिलायनानै उनावहा जिथिसिम गोमसारगोन बा थाला थाला मिलायलांगोन अब्लानिया बेखौ दामना हानायनि थाखाय बियो आ खा खा खाजु जाबाय होननानै जों बेखौ सानना लायो आरो उनाव बेबायदिनो बाननाय जायो
थांनि बेलायाव नोंथाङा माबाफोर दामजु दामनो रोंगौ नामा?
अ आं एफा बर'नि आगजु दामग्रा देग्राफोरखौ आं एफा रोङा रोंनायालाय नाथाय आं खामखौ एसे रोंगौ खामखौ आङो दामनो रोंगौ होनबा बैसागुनि जिथुुबा जों दामो बैसागुनि खाम दामनाय थालखौ आं एसे रोंगौ आरो खेराइ फुजा जोंनि आ बर' हारिनि मैखोम फुजा होनदोबा गोबावसिन बा गोजामसिन होनना बुङोबा जोंनिया खेराइ फुजा बे खेराइ फुजानि खाम दामनाय फंनैसे रोंगौ मानोना जोंनि गामियाव खेराइ फुजाखौनो होयो दासिमबो बेयो जोंनि गामिनि आ गोजाव गोबा आ गोजामसिन आरोना बे फोरबोआ खेराइ फोरबो बादामि मा बे बर' हारिनो गोजाम फोरबो खेराइ फोरबोआ हाय बेखौ जों उन्दैनिफ्रायनो खोना खोनाहै बा एसे एसे मालाबा मालाबा दामफानानै एसे एसे रोंगौ आरो एफाग्राबबो रोंजोबा आङो नाथाय एसे रोंगौ
आंनि बेलायावबो बेनोसै सै आंबो माने खाम दामनायनि एसे थाखो लादोंमोन सम मोननाय सम माबायाव दा आङो खामखौ एसे रोंसाबगो ओमफ्राय आरो मा होनो बेखौ हारमनियाम मा होनो
हारम'नियाम
औ बेखौ आरो एसे रोंगो आरो
हारमुनिखौ रोंगौ आरो आरो माबाखौ रोंगौ मा सिफुं दामनो सुनो रोंगौ
औ सिफुंखौ आं माने मोजां मोनो नाथाय सोलोंनो गो गोब्राब मोननायखाय आङो सोलोंदियासै
नंगौ सिफुुंआवहा जोंनि बर'नि सिफुंफोरा गोलाव जायोना एसे
औ औ माने खेराइनिया एसे गोलाव जायो ओमफ्राय आरो ओरैनो सरासनस्राया गुसुं जायो
औ आलादा हारिनि बा आलादा मानि सुबुंफोरनि साय जोंनि बर'नि सुबुङा गोलाव जायो आरो जोंनि सिफुं जोंनि बर'नि सिफुङाव गुदुङाबो गरंबाल' थायो नामा
औ गरंबा थायो
बिदि नुदों नाथाय गरंबाजों मालाबा मालाबा दामनो हाग'आ खोमा खायफाखौ आं आलादा आलादा गरंबो बाय लानाय नुयो दानिया
माने एसे तालफोरखौ नांफादेरगोबा माने गुदुंखौ बारा नांगो जायो आरो
नंगौ नंगौ बेबायदिनो सेरजा दं जोनि मैखोम बर'नि दाम दामग्रा आगजु सेरजा सेरजायाव मोनबेसे बे माबा थायो थार होनना बुङो
सेरजाखौ माने गावनि आखाइजों दांफेरनो मोनाखै नुदोंबाबो बिनिखायनो आं मोनथिना मोनासै बेखौ बेसेबां थायो
सोरजआव मोनब्रै थायो नामा जुदि ओ गोरोन्थि जायाखै आं मोनब्रै बादि नांदों आंबो रोखा नङा आरो
ओं आं नुनाय मथेथ' एसे बुरजायानो दङमोन नाथाय आंबो इमान रो गोखा नङा आरो
नंगौ नंगौ औ मेथाइफोर खननो रोंगौ नामा नोंथाङा
आं मेथाइ खननाय बुङोब्ला मा होनो बेखौ रोंनायालाय रोंगौ ओरैनो सरासनस्रा आरो जेनबा सिना जायोब्ला बेफोराव खना आं ओरैनो दुबलिफोराव खोथिया फुबा बायदिसिना खामानि मावबा आलि होबा ओरैनो आरो गावनि गोसोखौ थाजिम मोनहोनो खनो आरो
नंगौ खोथाया नंगौ मेथाइ खननानैबो जों गोसोखौ थाजिम लाखिनो हायो गावनि मालाबा उरां फारां साननायफोरखौ फोजोबनो गावखौ मुखुब लाखिनोबा एसे खामानिफ्रावहा मोजां मोजां बोगथाबना खालामनो थाखाय जों मेथाइ खननाया मोजां गोसोआ मोजां जायो बेखायनो एसे खुसि थानांगौ नङाबा खर' फ्रावबो एफा एनै मालाबा आलादा आलादा साननाय फैयो नालाय बेखायनो मेथाइ खननानै बा गावनि खामानियावहा एसे मुखुब थानानै होयोबा जोंहा आलादा साननाय खोथा बा गाज्रि साननाय खोथा खोथाफ्रा जोंनि खर' औ खर'आव फैया आरो मोजां बेखायनो मोसानाय मुसुरनायाव मोजां उम
जोंहा जेनेबा बायदिसिना जोंनि बर' हारिनि दामग्रा दामजुफोर बेखौ मोनसे फोरबोआव गोबां बाहायनाय जायो बुंनो थाङोब्ला खेराइ खेराइ माने बैसागो
बैसागु
औ केरायाव बाहायो औ दा बैसागोनि बेलायाव जों मिथिगौ बर'फोरनि गेजेराव गोबां सुबुंफोरानो एबा लाइमोनफोरानो मोसानो हमो दा नोंथाङा बे खेरायाव मोसागोना मोसाया?
बैसागुआव बैसागुआवहा आं गोदो मोसायोमोन गोदो जों ओ गेवलां बैसागु मोसानाय होनना बुङो बादायलायनाय गेवलां बैसागु बादायलायनायाव बो जों मोसादोंमोन सिगाङावहा जेरै ओ दाब दाब गामियावहा बैसागो फोरबो खुङोमोन ना बे बादायलायनाय खुंनायावहा जोंखौ हांख ख्रायहरोमोन बिथांमोना जे बैसागु बादायलायनाय गेवलां मोसानाय बादायलायनायाव जों बाहागो लानानै बेवहाय जों मोसानाय जादोंमोन गोदो आरो गोबां बान्थाबो मोनबोदों जोंनि गामिनिफ्राय बेबायदिनो जों गाजा गोमजायै बैसागुफोरखौ जों मानिनाय खुंनाय जायोमोन गोदो दाबो खुंगासिनो दा दानि लाइमोनफ्राबो खुङो खुंनाया दाबो बिदिनो बादायलायो गेवलां मो बैसागो मोसायो मेथाइ खनो बेबायदिनो मोजाङै दाबो मोजाङै दाबो सोलिबोगासिनो आथिखालावबो जों बेखौ नुनो मोनो
औ दा बिदिनो मोजाङै सोलिलांनानै गोन आरो ना
नंगौ नंगौ खोथाया
औ
बेबायदिनो दा बैसागुआबो जोंनि जोंनि गुबै जिथुबा जोंनि
सिनायथि
सिनायथि औ बर'नि बैसागुआनो जोंनि फोरबो आरो गुबै फोरबो होनबाथाय बैसागु गुआ मोनसे जोंनि बर' हारिनि फोरबोफोरनि गेजेराव बैसागुआ मोनसे आरो
उ
दायो सम समाबो जाबाय नामा उनाव रायज्लायलायनोसै दा नोंथां जों रायज्लायनानै बहुद जोबोद मोजां मोनदों
औ नोंथां आंबो मोजाङानो मोनदों नोंथांजों रायलायना
औ दा सावरायलायनानै जों गोजोननाय मोनलायलायबाय।
औ दे नोंथां होमबा उन
औ दे दे गोजोननाय थाबाय बिदिबा दे दोनसै दे।